हेलौ नों
औ नोंथां
नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा?
ओ जेबो खालामाखै नोंथां। आलु सोमोन
नोंथाङा दायो मोनसे आयदानि सायाव आंजों सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ दे बिब्दिब्ला सावरायदिनि
औ
ओ नोंथाङा दायो आंनिसिम मि थिंगायारि सम्पदनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
दे फोरमायना हो दे बिदिब्ला
औ नोंथां जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला गासैबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय एबा गासैबो मिथिंगायावनो मोननाय जेरै बार दै बाला, अन्थाइ, बिफां, लाइफां, बेन्दों बेनला बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोंहा मिथिंगायारि सम्फद बुंनाय जायो। आरो बे मिथिंगायारि सम्पदआ जोंनि गासैबो जेरै दैमा दैसा बायदि बायदि ओनसोलफोराव गोसारनानै थायो बे फोर गासैखौबो बुथुमनानै बुङोब्ला जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो। आरो जोंहा बे मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जायो। जेरै जोंहा सानना नायोब्ला मिथिंगायारि सम्फदाव जोंहा औवा बिफाङाबो गोग्लैयो आरो बे औवानिफ्ला औवानिफ्राय जोंहा बिजाब बानायनो हायो। एबा जोंहा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो मोननाय फांसे बिफां आरो बे बिफांनिफ्रायनो जोङो टेबोल सियार बायदि बायदि रोखोमनि जोंनो गोनांथि जानाय बे बुस्थुखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनना बानायनाय जायो। बिनिखायनो जोंहा बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदफोरजोंनो जोङो गाव गावनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लानो हायो आरो बेफोर गासै जैबो खामानि होनाय मुवा बेसादफोरखौ फोरखौनो लानानै जोंहा जोंजोंनो मा मा गोनांथि जादों जों बेखौ मिथिंगानिफ्राय मोनखायो आरो बेफोरजों जि थिंगारि सम्पद गोजा आरो जोंहा मिथिंगायारि सम्फद जेरै बिफां लाइफां बायदि बायदि रोखोमनिफ्राय जोंङो हां लानो थाखाय अक्सिजेन मोनो आरो मिथिंगायारि सम्पदा जोंनो बे हां लानो थाखाय एबा गाव गावनो नांगौ जेरै टेबोल बिजाब सियार बायदि बायदिनि अनगायैबो गोबां जोंनो मदद खालामो आरो जोंङो बेफोरबायदि मिथिंगानि मिथिंगायाव मोननाय बे सम्फदफोरखौ जोंहा खहा खालामनांङा मानोना बे मिथिंगायारि सम्पदाव गासैबो जिउ गोनां बुस्थुआनो जिब जुनारानो जेरै मिथिंगायावनो जोंहा दासिमबो दङ जेरै मैदेर गान्दा बायदिसिना मोसा बायदिसिना मुफुर बायदिसि ना गासैबो बायदि बायदि जिबआनो एम्फौ एनला दाउ बायदि बायदियानो मिथिंगायाव थांनानै दं
औ नोंथां
मिथिंगायारि सम्पदासो जोंखौ दासिम जोंनि जिउ जोबनायनिफ्राय रैखा खालामना लाखिनानै दं बेनि थाखायनो जोंङो मिथिंगाखौ हाजासे अननायसो होनागौ जेरै जोंहा मिथिंगायारि सम्पदावनो थानाय बिफां लाइफां बेफोरखौ जोंङो गाव गावनि नखराव गायनांगौ एबा गाव गावनि बाद बे बागानाव मिथिंगा सम्फद खालामनो थाखाय जों बिफां लाइफां ज' लोगो नांनानै गायनांगौ अब्लासो मि मिथिंगायारि सम्पदा जोंनि नुथाय जिउ जोबजासिम आरो जोंनि आरो इयुन संसारसिम थाहैनो हानाय मिथिंगायारि सम्फदा बिब्दि जों बिफां लाइफां गायनानै फोथांना लाखिनांगौ बेफोर आं जि दा बुंनाय बा इ सम्पद एबा मिथिंगायाव मोननाय सम्पद बेफोरखौ नोंङो बुंङो गासैखौबो लानानै मिथिंगायारि सम्पद
औ नोंथां
मेथि हरनोब्ला' गासैबो आरो जेरै बिफां लाइफांफोरखौथ मिथिंगायारि सम्पद बुंङो आरो बिफां लाइफांनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोम जेरै अन्था बेफोरखौबो लानानै मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो आरो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय जोंङो बायदि बायदि
औ नोंथां
जोंहा दै जेसेबांनो जिउ गोनां बुस्थु दंङ मिथिंगायाव नो बे मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय मोननाय दैजोंसो जोंहा गासैबो गाव गावनि जिउखौ लानानै थांनानै दं दा नोंथाङा आं बुंनाय बादियै नोंनि बुजिनायाव मिथिंगायारि सम्पदनि बागै सुंदयै फोरमायना होनो हागोन
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला दे बुंनायथि
औ दे ओ मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला मिथिंगायाव मोननाय गासैबो मुवा बेसादफोर जेरै बिफां लाइफां जिब जुनाद बायदिसिना बायदि बायदि आरो खैला गेस
औ
बायदि बायदिफोरखौनो जों मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो
औ
मिथिंगायाव गोसारना थानाय बायदि बायदि मुवाफोरानो मिथिंगायारि सम्पद आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां जेरै बि फां लाइफां जिब जुनारफोरानो मिथिंगायारि सम्पद मिथिंगाजों मोननाय सम्पदफोरा जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां मानोना मिथिंगायावनो
औ
गोबां जिब जुनाद फोर थायो बायदिसिना जिब जुनारफोरा आरो जोङो मिथिंगानि मिथिंगानि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर मोनो जेरै थाव खैला बायदि बायदिफोरखौ जोङो जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव बाहायनाय बाहायनो हायो मिथिंगानिफ्राय जोङो मोननाय मुवा बेसादफोरखौ गोबां गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव लांनानै बायदिसिना नांगौ मुवा खालामनो हायो आरो जिब जुनादफोरजोंबो जोङो जिब जुनादफोरनि अक्सिजेन हगारनायजों जों थांना थानो हायो बिदिनो मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला दैमा दैसा दाउसिन दाउला बायदि बायदिफोरजों साग्लोबनानै थानायफोरखौनो जोङो मिथिंगायारि सम्पद होननानै मोनथिनो हायो आरो जेरै दाउसिन दाउला बायदि बायदि जिब जुनादफोर दैमा दैसा गोबां हाग्रा बंग्रा मिथिंगायारि मिथिंगायारिजों बुंफबना थानाय बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं मिथिंगाजों बुंफबना थानाय जों गा सैबो समायना रमायना रोखोमनि बायदि बायदि जिब जुनारफोर मोनो मिथिंगायाव जेरै मोसा मैदेर बायदि बायदि जेरै दाउ बाथ'फोर मोननो हायो जोङो आरो गोबां गोबां रोखोमनि दंबावो बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया
औ
दायो नोंथाङा आंनि बे सुंद बुंनायखौ माबायदि मोनदों
हो
दा नोंथाङा आंनि बे सुंद' बुंनाय खौ माबायदि मोनदों
नोंथां बुंनायाथ' गासैबो सैथोआनो नंगौआनो दा नोंथाङा आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ दे बिदिबालाय नोंथां।
औ दे।
औ दे।